हेलौ
औ
औ खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां। बेलासिनि गोजोन‌ साम
औ औ। नोंथांनिसिमबो आंनि बेलासिनि हामलायनाय थाबाय औ दा खोनादों दे एसे माबा जाबावदों आरो माइबाफोर हेलौ नोंथां।
औ औ औ हेलौ नेटवर्कनि एसे प्रब्लेम जानो हागौ जाय जायो। औ जायखौ ज औ औ सायख'ना ल कनि रायज्लायनोस आंनि नोंथाङा। बुंदोंमोन जे आं
दा औ औ दे
नोंथाङा बुंनो
ओ औ आं बुंदोंमोन ना नोंथाङा माबायसा जायगायाव थांनानै बेरायनो बांसिन गोजोननाय मोनो होननानै।
आङो एसे हाजो आरो मिथिंगाजोब बुंफबनाय जायगा। र' बायना नानि मोजां मोन। ओ जेरै जोंनि खाथियावनो थानाय अरुणाचल, शिलं, नागालेण्ड नै बेफोरबायदि जायगाफोराव देराव। मिथिंगाजो बुं फबनाय। औ बिफां-लाइफां बेफोरबायदि जायगाफोराव एसे बांसिन मो जां मोनो आरो बेरायनानै।
नोंथाङा दा बेफोर औ।
माबायदि जायगायाव बेायरायनानै मोजां मोन
आंबो नोंथांनि बायसानो बेफोरबायसा जायगायावनो बेरायना जोबोद मोजां मोनो आरोना हाजो-हाला बेफोरबायसा जायगायाव बेरायनानै गोबां माने गोजोननाय मोनो आरो गोसोखौ।
औ।
मेलेमफ्रा एसे थान्दा आ आरो फ्रेस जायो आरोना रिलेक्स मोनो।
गं नों
औ बेनिखायनो आं बांसिनानो बेफोरबायजा हाजो-हाला बेफोरबायसा जायगायावसो थांखायो आरोना। आं दास रिसेन लि ओ माबायाव थांनाय बे बोसोराव माबायाव शिलंआव थांना फैबाय आरोना आं
नोंगौ नोंथां माबोरै नोंथांनि एक्सपिरियेन्स जायो। से बुंनानै होदो।
औ आंनि एक्सपिरियेन्सआ ना ओ आं गिबियावनो जों माबा आं फेमिलिजों थांदोंमोन आरो फेमिलि मेम्बारफोरजों। आं जों कार लादोंमोन। कारजों थांदो जोंहानि न'निनो कारजों। बेजों थांदो थांनानै बहुत माने एक्सपिरियेन्सआ बुहुद माने बेलेग आरोना आं माने बुहुद गोबावनि उनाव शिलंआव माने बेरायनो थांदोंमोन आरो जेनेबा गोबां बोसोर जाबाय आरो आं उन्दै समावसो सानदोंमोन खेबसे ओ खेबसे नङा गोबांबा थांदोंमोन आरो बाट आं खेबसेनिखौल' गोसोआव औ ओमफ्राय बे थांनाय बोसोराव आं गोदान जाबाय आरोना खेबसे ओरैनो बेयाव थां थांनायाव आं गारियाव थाङो औ गारियाव थांनायाव गोबां माने उसुबिदा जादों आरो ना आंना देहाया देहायाव एसे प्रब्लेम जादों आरोना ओजोंहाय लामाफोरा गोजौ गाहाय आरो खेरा बेखा आरोना बेनि थाखायनो आंना देहा एसे गाज्रि जाहैदो आरो ओजों थांनानै बट ओजों मोनहैनानै एसे औ औ
हाजोनि लामाफ्रा बिदिनो जायो नोंथां थां हाजोनि लामाफोरा बेबायदिनो जायो एसे औ
माने आंबो एसे मा होनो फार्स्ट टाइम रखम जाहैबायनाा गोहोर गोबावनि उनाव बेनिखाय बिदि अबस जाहैबाय आरो बाट मोनोहैखांनानै बुहुद माने गोजोननाय मोनदों आरोना बेनि बारहावाफोरखौ आरो हा हानायजों जाबजों हाबो मोनदोंमोन आरो आङो ओजों थांनाय समाव गोबां बेनिखायनो थान्दा जादोंमोन आरो गरमबो गरमबाबो
बां थांनानै नोंसोरो मा मा जायगाफ्राव बेरायहैसै एसे बुंफोर थनो हागोन नामा जायगानि मुफोर
आं जायगानि मुंखौथ' गोसोआव गैजो बा आङो बुंलांगोन आरोना माबायदिमोन जायागाया फआवनो जों मोनहैनानै बे मा लेक होनोमोनथाय बे - बे माने माने अ बे दैमा माने मा होनोथाय बेखौ लेकखोनो होनसै आङो मोजाङै मिथिला बेयाव थांनायाव जों बेखौ नायग्रोदों गिबियावनो मोनहैनानै गारि लाखिनानै बेनि उनाव जोङो जानाय लोंनायनि जा होग्रोदो आरो जानाय लोंनायखौ माबा सिगाङाव दोनग्रोबाय जाग्रोबाय लोंग्रोबाय जाहाथे जों आरो नायबावनो हायो बेनि उनाव जोङो बे नाव सलायनायाव गाखोदों आरो बे बि थांनि माबा दालां दंमोन। ना बिफां सा - सा बे दालाङाव गाखो आरो बहुद इन्जय खालामदोंमोन आरो आं बे समाव दा नोंथाङा बेफोरनि बेफोर बेफोरबायसा जायगायाव बबाव? बबाव थांखो नों खोन्थानो आ मोनामा। खोनादोंना नोंथां? हेलौ
आङो ओम थां बे बाइक बेफोराव बेरायनायनि थाखो आया आंसै। सेबां ओ। हादोंना?
अ खोनादों - खोनादों - खोनादों दे खोनादों। दे बुंबाय
आं मा बुंबाय दंमोन ओ बेे
औ। औ। नोंथांना एसे नांथाबाय दंमोन माने आंजाय खोनानो हायाखिसै।
आङो। अनदो बेरायनायनि थाखाय ओ बेफोरबायदि फोराव नोंथांमोन
खोनादों दे खोनादों दे एसे एसे। खोनादों दे।
ओ
दे बुंलाय।
औ ओंखाम खनथामसो जाबाय ओ बेनिफ्राय त्रिपुरायाव थांदों आं नि जाय ना
औ।
थांदोंबा बेसेबां बेरायनाय जायाखै आरो। ओम सिगांआवथ'
औ।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे। दे बुंबाय बुंलाय। बे अरुनाचल लाव औ अरुणचलनि बाथ्राखौ बुंनो हागोन ना माने माजों थांनाय बोरै थांनाय सोरजों थांनाय? हेलौ खोनादोंना?
आं
हेलौ हेलौ नोंथांनिखौ मोनसेबो खोनायाखै। हेलौ खोनादोंना? नोंथांनिखौ आं जेबो खोना फैयाखै नोंथांनिया एसे नेट प्रब्लेम दंमोन नामाथाय आंनासो दं आं जेबो मिथिला। आं दा निजिनो बुंगासिनो। नोंथाङा आंनिखौ खोनादोंबो जानो हागौ बाट आं दा नोंथांनिखौ जेबो खोनाफैयाखै आरो। नोंथाङा एसे जागाखौ दावथ्रोदबा हामगौमोन नामाथाय। नोंथाङाबो माबा मोनसे बुंबाय थाबानो जाबाय जाहाथे समा ओरैनो थांगारि बायदिया आंबो बुंबाय थानोसै आंनि फारसे। दा जोंनाबो समा जोबनो हमहैबाय नालाय दा आं दोनथ'नायनि आसा खालामबाय आरो। समा जाथारबाथाय जों दोननोसै आरोना। दे होमबाना नोंथां आं नोंथांखौ उनाव खबर लानोसै नोंथांनिखौ आं जेबो खोनायाखै दा समा जाबाय नालाय। दे होमबा नोंथां दोनथ'बाय।